औ खोनादों।
औ खोनादों।
औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
गिबियावनो जोङो दा सायख'ना लानाय। आयदा बायदि जोङो सावरायनोसै नङा होमबा‌
औ औ जागोन‌ नोंथां।
जोङो दा दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो लादों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै दावबायनाया मा बेफोरखौ माबोरै माबानाय जायो बेखौ
औ दावबायनाय। होनोब्लाथ' जों मा होनो गोदान जिथु नोजोर बा नुथाय बेखौनो बुजियो जों दावबायनाय होनोब्ला। उम गुबैयै जों गावनि जायगानि अनगायै जों गुबुन जायगायाव दावबायनानै मोजां। मोजां मोनो नङा होनब्ला जायगाजों लोगोसे औ। गावनि गावनि रायजोनि अनगायैबो बा गावनि हादोरनि अनगायैबो जों गुबुन हादोरफोराव ओ गुबुन हादोरनि नुथाइफोरखौ मोनथिनो लुबैयो नुयै- बा खोनाफेरै ओ जायगाफोरखौ जों जों नायनानै मोजां मोनो जेराव जों मेगनजों नुसहरा बैफोर जायगाफोरखौ जों गोसोजों नायनो लुबैयो नङा होनब्ला। औ थिग बेबायदिनो दैमा दैसा लानानै निजोरा बा दै बाज्रुम बेफोरखौ जों नायनानै मोजां मोनो जेरावहाय जोंनि ओ गामि गफाफोराव जायखौ नुनो मोना। जों साखाथिनि रायजो बा गुबुन हादोर बेफोराव थांनानै जों नायदिंहैयो नङा होनब्ला‌।
औ नांगौ थारैनो सैथो बेफोर।
औ बेबायदिनो जों मिथिंगानि नुथायाइफोरखौ नायनानै गोजोननाय लायो जेराव हय जों गावनि ओ दुखु सुखु बावगोमालाङो नङा होनब्ला। जेराव मिथिंगानि समायना महर। खौ नुयोब्ला जोंनि साननाय हनायफोरा एसेबाबो सोलायलाङो। जायनि थाखाय जों बेरायनानै मोजां मोनो लोगोसे बेरायनाय बेरायनानै मोजां मोनो मानो होनब्ला जों देहाया एसे राफोद जायो नङा। मानो होनब्ला बहाबा बेरायनो थांनोबा। बेरायनानै बेफोरबायदि मोजां मोनो आरो गावनि देहाजों लोगोसे गोसोखौ गोजोन होयो। सासे फासे मोनथिफोरखौ जों जायगा बेरायनानै मोनथिना मोनो नङा होनबा।
औ नंगौ थारैनो औ
नोंथाङाबो जोंनि ओ जेनोबा। आसाम रायजोआवनो अबे बबे जायगायाव ओ बेरायखो बेरायनानै माबादि मोनखो एसे फोरमायना होलाय दे।
औ हागोन नोंथां। आङो बेफोरबायदि आसाम रायजोआव आसाम रायजोआवल बेरायफेरखाबायबो आं गुबुन गोजान जायगायाव बेरायफेरखायाखै बिनि सोमोन्दै आङो मोनसे हाग्रामानि सोमोन्दै बुंनो सानदों जिहेथु काजिरङा हाग्रामा
औ औ।
बे बेनि सोमोन्दै आं नोंथां फंनैसो बुंनो सानदों बेयो जोंनि आसाम आसाम रायजोनि सिङाव दङ बे हाग्रामाया मोन गं थसेयारि गान्दानि थाखाय थाखाय मुंदांखा बे हाग्रामा हाग्रामायाव जोङो बे हाग्रामायाव जोङो थसे गंआरि गान्दाखौल मोन गान्दा मोनल मोननाय जायो बुहुमनि बुहुमनि जेसेबां हाग्रामा दंङ बेफोर नि बेफोराव गं थसेरि गान्दाखौ जोङो गो गोबारै नुनो मोना नाथाय बे काजिरङा हाग्रामायाव गं थसेयारि गान्दाखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ।
थसियारि गान्दानि अनगायैबो बै काजिरङा हाग्रामायाव गोबां बिफां लाइफां जिब जुनाद दाउसिन दाउला दाउसिन दाउला आरो। दैमा दैसा बेफोरबायदि बायदि जिब जिउआरि दैयाव थानाय बेफोर जोङो जिब जुनारफोरखौ जिबिफोरखौ जोङो बै हाग्रामायाव जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
जोङो जिब मा मा जिब मोनो बुङोब्ला जोङो जुनारफोरनि जुनारफोरनि बेलायाव जोङो अमा थावख्रि मै मोसौ मै हाग्रानि मोसा औ मुफुर बेफोरबायदि हाग्रा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि मैदेर मोसा लख्रा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो बै हाग्रामायाव नुनो मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो बिफां फोरनि बेलायावबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफांफोर नुनो मोननाय जायो नङा होमबा।
औ औ।
औ बिफांफोरनि बेलायाव जो -ङो साल सिगुन बनसु बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोंनि बे जोंनि बे ओनसोलाव नुफेरै बा मिथिफेरै खोनाेफेरै बेफोर बायदि बिफांफोरखौ जोङो बै हाग्रामायाव जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा। औ। बेनि थाखायनो जोङो बै हाग्रामायाव जोङो दावबायनो एब बा रोंगौथि लानो थाङो नङा होमबा। आरो आरो आरो बेजों लोगोसेनो दैयाव थानाय जिब बुङोब्ला जेरै ना खासेव बेफोरबायदि खुसिया बेफोरबायदि आरो बै दैयाव थाग्रा हिप पतमा जाय दैयाव थायो बेखौबो जोङो नुनो मोनो। नाय जायो नङा होमबा?
औ।
-नो जोङो बेजों लोगोसेनो जोङो बै हाग्रामायाव दावबायनो थाखाय जोङो ओम जिब एबा गावसोरनि काजिरङा हाग्रामायाव गिदिंहोग्रा दाव ओम दावबायदिङा जायखौ जोङो दावबायदिङा होननानै बुङो। बेखौ जोङो लानानै गिदिंनो गोनां जायो नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
बे दावबायदिङा -ङाखौ गिदिंनानै ओम लानानै गिदिंनाय समाव जोङो बेसेन होनांगौ जायो बेनि बेसेना जानो हागौ थामरोजा ब्रै रोजा बा रोजानि गेजेराव गेजेराव जायो आरो बे नों बै बेसेनखौ होनानै जोङो बै ओम बै काजिरङा हाग्रामाखौ जोङो गिदिंनाय जायो। आरो बै आरो बै काजिरङा हाग्रामा होम फिननाय समाव जोङो जोबोर बायदिसिना जोंनि जोंनि ओनसोलाव नुफेरै जिहेतु हाग्रा बंग्रा जिब जुनार दावसिन दाउला बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोंनि हायेन ओनसोलाव एबा जोंनि ओनसोलाव नुफेरै बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बै हाग्रामायाव जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथौ।
बेफोरजोंनो बेफोरजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो दावबायनाय जायो नङा होमबा। आरो आरो बेजो जोंनो लोगोसेनो बेयो हाग्रामायाव एबा गुबुन गुबुन हाग्रामायाव जोङो बेफोरबायदियैनो ओम गुबुन गुबुन फरायसालि एबा फरायसालिमाफोरनिफ्राय जोङो बै हाग्रामा एबा गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हाग्रामायाव जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जाहाथे जोंनि हायेन ओन सोल एबा जोंनि ओनसोलाव नुफेरै एबा खोनाफेरै बेफोरबादि बायदि रोखोमनि बि फां बिफां लाइफां दाउ सिन दावला बेफोरनि रोंगौथिखौ एबा सिनायथिखौ मिन्थिहोनो थाखाय जोङो बै हाग्रामा एबा गुबुन हाग्रामायाव जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नों
औ औ नंगौ नोंथां औ।
से ओंखाबोबावबाय।
औ औ ओ बेरायनांगौ जों ओ बेबायदि आथिखालाव जों हाग्रामायावसो नुनो मोनसै नङा होमब्ला? जो जेरावहाय जों गोदो गोदाय जोंनि जेनेबा आबै आबै आजौ जोंनि जायगायावनो खायसे खायसे जुनारफोरखौ नुनो मोनोमोन। नङा होनब्ला औ जेरावहाय जों सुबुं अनजिमायाबो दा आथिखालाव बांबाय जायनि जाहोनाव जों हाग्रा बंग्रा सिफायनानै ओ रायजो जायोबा समाज दानानै थायो जायनि थाखाय जिब जुनारफोरा जोंना खायसे खायसे जिब जुना रफोरखौ जों सुबुं माहारिया बुथारनानै गावनि जाग्रा आदार हिसाबै लाबाय नङा होनब्ला? जायनि जाउनाव जिब जुनारफोरखौ जों खाथि खाला माने बिदि मोननो थांलिया बा नुनो थांलिया आरो। गोदोनि समाव जों जिब जुनारफोरखौ नुयोमोन होनना खोन्थायो जेनेबा दाउराइआनो जा बिदिनो खायसे खायसे जिब जुनार फोरखौ जों नुनो मोनोमोन होनना बुङोमोन आरो।
औ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनोमोन आरो नङा होमबा?
औ औ जेरावहाय जोंनि दा दानि जुगाव नुनो मोनलिया जिहेथु जायनि थाखाय ओ दा जाखां फुनाय ओ बा उन्दै गथ'फोर जायफोर ओम जोंनि ओनसोलाव नुला बिसोरखौ माने बेबायदि हाग्रा याव लांनानै बा बेफोरबादि गिदिर गिदिर मा होनगोन बेखौ पार्क बा मा होनो हाग्रामा जेरै मानास हाग्रामा जिरङा जायखि जाया बेफोरबायदि गिदिर गिदिर हाग्रामायाव लां माने बे मा जुनार बेखौ माने मेगनजों सिनायथि होयोब्ला मोजां सिन गियान मोननो हायो आरो जायनि जाहोनाव औ गथ' फोराबो औ गथ'फोराबो सिबिनायजों लोगोसे बे जुनारखौ मा मुं होनो बेखौ जाहाथे उन जोलैनो बिसोरो बे जुनारा बिदि मुं बा बिदि मुं जुनारा बेबायदि बेफोरखौ जों खिन्थिना होनो हायो आरो
औ औ
ओनो ओ फरायसालिफोरनिफ्राय बेरायनो लांनांगौ लोगोसे जों गरम बन्द' होयो जिहेथु ओ उन्दै उन्दै गथ फोरखौ बे समाव गावनि ओ बिमा बिफाफोराबो एसे बेराय होनोनांगौ होनना आं सानो आरो जेराव नुयै औ नुयै खोनाफेरै बा सिनायै जिब जुनारल' नङा बायदिसिना जेनेबा मा होनगोन बिगियानारि माबा मोनसे नुथाय बेफोरखौ दिन्थिहैनांगौ होननानै आं सानो आरो
औ
उम। बिदिनो जों जायगा बेरायनानै जायगा बेरायनाय होनोब्ला जों ओ गुबुन जायगायाव बेरायोब्ला जोंनि जेनेबा जोंनि रायजोनि अनगायै गुबुन रायजोआव बेरायोब्ला जों रायजोनि सा खेनजों लोगोसे बेसोरनि राइजो एसेबां जौगादों बेखौ हमना मोनो नङा होनबा
औ नंगौ थारैनो सिदाऔ
जोंनि आसाम रायजोआव जेनेबा जों गुबुंलेखौनो बुंनांगोन जेराव जों साफ सिखोन गैया बा साखोन सिखोन लाखिया दाखोर दाला गारनायानो जा खायसे ओ जोंनाव कारानाफ्राव एसे मैला माबाखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा गाज्रिखौ औ जेराव औ साखोन सिखोन गैया औ बारहावा जों लोगोसे जायगा फोरा गाज्रि हाथाय बाजारखौनो बुं बा गामि गफाफोरनि न'नि दै थांगारनाय लामा गाज्रि दै हगार हरनाय लामा गैया जेराव बेवहाय जोंहा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो औ।
बेफोरो बेफोरनि बेफोर जायगानि अनगायै औ गवालफारा ओरै बेरायफेर बेरायखांबाय नामा?
औ बेरायनाय होनोब्ला बिदिनो साखाथियाव जेरै भुटान ओ सिलं बेफोराव एसे बेरायबाय आरो।
औ।
औ बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां नों थांनिफ्राय मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरो औ साबायखर थाबाय औ।